खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ अ दा जों मा आयदानि सायाव
अ नोंथाङा फ्रिबा औ
अ जों दा मा टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथां
होमबा जोङो माबानि बर'फोरनि गेलेनाय हुदाफोरनि सायाव सावरायनोसै दां
अ अ जायो सावराय जायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गेलेनायखौ माबायदि गोदो गोदाय आरो दा दास दा दासिमहालागै माबायदि सोलियो बेफोरखौ माने गुवारै सावरायजागोन जोङो
औ अ अब्ला आं जोंनिथिंहाय बेफोरो माबायदि आं नोंथांनो बुंफना होनि
अ जागोन दे
अ थ' बर'फोरनि गेलेनाय हुदा होनोब्लाथ' गोबां खेलाफोर दंङो माने बिदिनो गेलेबाय थायो जेरै जे जोलुर जोलुर बल दं काबादि जेरै बेडमिन्टन बिदिनो गोबां दं बिदिनो बर'फोरनि आरो बे बिदिनो गेलेयै जोलुरफोरखौ माबाफोरखौनो गेलेयो आरो ओमफ्राय बाद माबा बुनाय होनोमोनलै बेखौ नों मा बुनाय होनोमोनथाय बावबाय आं बेखौहाय आं जोलुरनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो बुंफोरना होनै अ जोलुर ज जोलुरखौ गेलेनो थाखाय जोंनो मोनसे मोननै
औ-औ
टिमावबो जोंङो मोन
औ उम
बा
एगार एगार' जोन मोनसे थिमाव एगार'
अ मानेमाव एगार'जन एगार'जन बिदिनो नांगौ जायो आरोना बिदिनो मोनसे जों बिदिनो
बाइसजन जाबाय गासै
बिदिनो गिप गिपार थायो बिदिनो दिफेन्स गेलेग्रा स्ट्रक गेलेग्रा आरो उइंसफोर गेलेग्रा आरो दिफेन्स राइडेल बिदिनो गेलेग्रा थायो गोबां आरो